औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों ओ नोंथाङा दा मा खालामदों?
दां ओरैनो नोंथां
अ नोंथांजों दसे सम ओरैनो सावरायजागोन नामा नोंथां।
सावराय जागोन नोंथां नोंथाङानो मारै मा मा खालामनानै दं?
आंबो ओरैनो दङ नोंथां। जिरायनानै औ औ। ओ बर'फोरनि ओ हारसिंसो नोंथां। बर'फोरनि बे- औ बर'फोरनि हाबानि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा नोंथां?
अ हाबानि सोमोन्दै-
हाबा औ हाबा नोंथां। ओरैनो नोंथां बर'फोरनि हाबाया माबायदि जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
बर'फोरनि हाबायाथ' सोरबा सोरबाथ' साननैबो जायो सोरनाबा सोरनाबा सानसेनो जायो बिदि नुदों आरो जेरै- बाथौ हाबा सोरहाबा माबा बाथौ हाबा होयो सोरहाबा ओमफ्राय हाथा सुनि- मिहाबाबो होयो ओमफ्राय सोरबा सोरबा बै ब्रह्मफोरा जैग' जैग्य' सावनानै हाबा होयोना बेफोरो दाना गोदान गोदान धोरोम माबानायखाय गोदान गोदान माबा। हाबानि माबायाबो सोलायबाय
औ नोंथां गोदोनि समावथ' बांसिनानो बे हाथासुनि हाबाखौसो होनाय नुयोमोन ना नोंथां
औ बर'नि गुबै हाबायानो जादों हाथासुनि हाबासो। मोनो नोंथां ओमफ्राय नाथाय दानि जुगाव हाथासुनि हाबाखौ बारा नुनो मोनलाय मोनला आरोना नोंथां। एसे गोमालांनो हमनाय औ सोलायलांहांबाय।
औ औ बे ओ नोगोर सहरफ्राव थाग्राफोरनियावथ' बे हाथासुनि हाबाया जालानो बिदि
औ औ जाला नाथाय सोरहाबा सोरहाबा गामि गोथौफ्रा जायो ओमफ्राय नाथाय सोरहाबा सोरहाबा
औ
खोनादों ना हेलौ?
औ खोनादों नोंथां।
उम माबा गामि गामिफोराव बांसिन हाथासुनो माबायो आरो।
औ हाबाखौ होनाय जायोना औ औ। ओरैनो बे हाथासुनि हाबाखौथ' बांसिन मोनायावसो होनाय जायोना नोंथां।
औ औ नोंथां मा होनोमोनलाय दा जोंनि खैजाय एसे फुङावबो होयो आरो माबायावनो फासथा सयथासोआवबो होयो ओमफ्राय सोरहाबा सोराबा मोनाज्लिब मोनाज्लिब जेनेबा जेरै मोनासनि दरिंगा बेलासिनि बा रिंगा ब्रै रिंगा बेफोरावबो होयो आरो मोनासि मोनासेबो होयो सोरो सोरबा
औ औ जों माने सिगाङाव उन्दै समाव माने मोनायाव हाथासुनि हाब बा होनायखौल' नुबोयोमोन आरो न ना औ दानिया आथिल आथिखालाव सानावबो होग्रा जाबाय होनबा ना नोंथां।
सारावबो होब ओ फुङाव होयो नोंथां।
औ। ओरैनो बे हाथासुनि हाबानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नोंथां।
हाथासुनि हाबा होनबथाय' जोङो माबा बायदि थालिर बिफां होआलासिनो बे जे हाबा होग्रायाव बिदि थालिर बिफां होयोना बेखौ होआलासिनो माबा बै मोनसे गा सा होनो गासाखौ मिथिगोनना मिथिया नोंथाङा?
औ मिथियो नोंथां मिथियो।
गासा माने दउ आलारि बाथि ओमफ्राय बेयो दावराय थानाय दउराइ गोनां आरो ओ जो आरो जोला नांगौ आरो बे दावराइ आ जो जोला बेनि उनाव हाथासुनि हाबा नालाय हाथायाथ' थाखा नांगो।
औ औ
हा-हाथाखौथ' सिनायखायो खोमा नोंथाङा?
औ बे हाथायाथ' बे गाम्बारि दंफांजों बानायनायसो।
औ औ दंफांनि बानायनाय
औ औ ओम औ।
बे
बे ओमफ्राय हाथासुनि हाबाखौथ' सिलहा गेजेरावनो होनाय जायोना?
औ औ नोंथां बाथौनि एसे खाथियाव एबा बाथौनि एसे उनाव होनाय जायोबा बाथौनि खाथियाव आरो बाथौ सिदा थानाय बेबायदि जायगायाव होयो आरो बेयावथ' ओरैनो रायफोद गुरु थाबाय ओमफ्राय हौवा हिनजाव ओमफ्राय हौवा हिनजाव थाबाय ओमफ्राय उनाव हौवानि लोगो थाबाय। जेखौ होनो मेथर ओमफ्राय हिन्जावनि लोगो मेथर थाबाय ओमफ्राय बेयावनो हाबा होयो आरो ओमफ्राय फाथासुनि हाबा खालामनो थाखाय ओमफ्राय जोंनो अनला ओंख्रि नांथारगौ आरो। नाथाय बे अनलाया हालदै नाङियाव हालदै होयि अनलासो जानांगोन आरो हालदै होयै औ औ। संनाय हालदै होयो ओरैनो संनाय
औ बे अनलाखौथ' हिनजाव गोदानानो देेनांगौना नोंथां उवालाव।
आवगोलनि बायदिथ' देनांगौमोन खोमादां नोंथां नाथाय
औ
दानिया देनांगौना देनाङा मिथिलालै नोंथां?
माने देनायखौ नुयो नोंथां नुनायाथ' ओरैनो।
ओरैनो एसे नेमनि बायदि देयो खोमादां नोंथां?
औ नोंथां औ देनांगौ। आरो बे हाथासुनि हाबायाथ' सानसेल'सो जायोना नोंथां? जेनेबा मोनायाव जाबा मोनायाव जोबनाय सानाव जाबा सानाव जोबनाय औ बेबायदिनो।
सानावनो जोबो औ।
औ गोदोनि समाव बे हाथासुनि हाबा होमबाथाय माने जोबोद मुंदांखामोन आरोना ना नों
उम उम नाथाय आथिखालाव हाथासुनि हाबासो इदि होनोना।
औ औ।
आरो बे ओ हाथासुनिनि अनगायै बे बेलेग हाबाफोरनि सोमोन्दैबो एसे खिथाना होदो नोंथां?
औ बाथौ हाबायाथ' नोंथां बिदिनो उम हाथासुनि हाबायावबो बैराथि थायोमोनखोमालै ना नोंथां? एखेखा बैराथि थाथारनांगौ औ बैराथि थायो औ औ बैराथि नोङाबानो जाखायाना हाबा हाबायाव
औ ओ अ नोंथां र' मोनसे बे ओ हाथासुनियावदि बे हिन्जाव गोदाना गाननाय दख'ना बेखौ मा होनो नोंथाङा मिथिगौ नामा
अ बेखौ दख'ना थावसि होनो ना गोजा गोजा गाबनिया दख'ना थावसि ओ
औ औ औ बे दख'ना थावसिखौथ' सिख्ला मानसिफ्रा गाननो मोना ना नों
ओहो ओहो नोंथां ओह हाबा जायागौमानि बे दख'ना थावसिखौ गाननो मोना मे बिखौ हाबा जाखांनाय हिनजावासो हिनजाव मान सासे गाननो मोनो आरो ओ ओ नोंथांमोननि गामियावलाय हाथासुनि हाबाखौ नुफेर
आथिखालाव गोबां खमसै नै खम नुनो मोनसै नोंथां नुनायानो जाला आथ हाथासुनि हाबाखौ बै जों उन्दै उन्दै समावसो नुयोमोन
अ दाना बाथौ हाबाल' खालामो नामा नोहाय नोंथां औ एबा सोरबा सोरबा मन्दिरावबो हाबा हैयो
बाथौ हाबायावबोथ' ओरैनो रायफोदगुरु नांथारगौना
औ औ नोंथां रायफोदगुरु
औ
उम बिदिनो दाना बाथौ हाबायावबो सोरबा सोरबा गिदिर गाजा गोमजायै खालायो आरो बाथौ हाबाफोराव माबा दिनै हाबा ओमफ्राय अखानाङै जानाय लोंनाय निमन्थ्रन ना मा होनो रिसिपसन एरिया ओ ओ ओ ओ जाहोनाय सोरबा
औ औ नोंथां
औ सिगां समावदि सानसेनो हाबा सानसेनो थांनाय बिदि
औ औ
औ
दानि सुबुंफ्रा माने एसे गाव गावनि थथाय एसे माबाया मा होनोमोनलाय राङारिया एसे मोजां जाबाय नालाय खिन्थु अखानायैबो खालायनाय जायोखोमा दां नोंथां आंनि बायदिबा
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ बिदिनो जागोन
दानाथ' जोङो बा हाबा फ्राव बारा बे उम उम हाबाफ्राव बारा बेम फाथि ला बोनाय नुला नोंथां दाना बै बर'नि दोरोङारि बै माबा खाम जथा सि फुं औ बेजों औ बय बेजोंनो बेमफा बेफोरो हाबानि मेथाइ खनै हाबानि मेथाइ दामनानै बाखनाय बायदिबो बिदिबो रंजानाय नुयो आरो नोंथां दा बेयाव नों नोंथांनि बायदिब्ला बे मोजां जादोंना जायाखै नोंनि दा नोंनि साननाय बायदिब्ला ना बेम पार्थि सिजोंनोनो होनांगौमोन बेसे बुंदो दे नोंथां
माखौ होनदों
बेमफारटिजों ग बेमफारथिजों हाब थारमाने दालाय हाबायावदि सोरखौबा सोरखौबा हिनजाव गोदानखौ हा जेब्ला हाबा होगोन होनब लामा ससेनिफ्राय बरायनानै लाबायनो नि थाखाय बेयावदि सोरब सोरबा बेमफारथि लायो ओमफ्राय नाथाय सोर सोरबा सोरबा बर'नि खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै दालाय बरायना लाबोआ होमबा बे बबे साबसिन जाय नोंथांनि बायदिबा बेन पार्टिजोंना ब बै बर'नि दोरोङारि खाम साफा ससिनाव
बेजों दानानै मा मान हिनजावामफोरखौ बरायनाय सान आरो मा होनना बुङोब्ला खाम सिफुाथ' जोंनि बर'फोरनिनो आंगो जाखाबाय नालाय दाम दामग्रा दामजुफोर औ
औ
बेजों माने दामनाय बेखौ दामनायानो साबसिन जायो आरो न हाबादाव औ औ
बे बेलेगनि नेमपाथिफोरखौलाय जों मानो नांगौ ने
औ नोंथां औ
उ
आथिखालाव बे खाम सिफुंफोरखौबो दाना गोबां लाबो
नबो
नसैना बिदि दाननायखौ
औ औ औ नोंथां बिदिनो खाम सिफुंफोरखौबो हाबायाव होबथार मानो लाबोसै ओ हांख्रायनानै लिंहरो
औ औ
आंनि माबा मा होनलाय बि रिंसारथि बेलेग बेलेग खाम सिफुं जथानि रिंसार। फिसा बेलेग बेलेग हो होनानै दामनाया मोजां जायो खोनायोना नोंथां।
औ नोंथां औ आरो फदामोनगा मालाय गुबुन गुबुन जायगायाव गामियावनो ग्रुप दंखासै नना नोंथां
औ औ नोंथां हामजा दंखायो नालाय ओमफ्राय जग जग लानानै लिंहरबाथाय फैयो आरो नोंथां
औ
बिदिनो बेलेग बेलेग जायगायाव
मोनफ्रोमबो जायगायावनो बि बिदि गामिफ्राव जेनेबा दामग्राफोर ग्रुपफोर थाखायोबा साबसिन जायो आरो ना नोंथांनिया गामिफ्राव जेनेबा हाबाफोर जायोब्ला बेफोराव दामनो थाखाय
औ
सुबिदा जायो आरो
औ नोंथां
उ
हेल'
ब्र्म हाबाफोरखौ ब्र्माब मिथि नामा एसे
आं ब्रह्म हाबाखौ बारा मिथिफेरा नोंथां नोंमाने जेनाखि बारा बिदि जा फ नालाय ब्रह्म हाबाफफोरा
अ अ
नुफेरनाय जायाखै नोंथां बे ब्रह्म हाबाखौ बबेबा बबेबा नुनाय जादों माथो थारमाने बेयाव जैग' सावनानै। फुजा होनानै हाबा होयोखोमा दां जौग' सारनानै आंनिबा। आंनि आइडियाया बेबायदिनो जैग्य' सावनानै हाबा होनाय।
औ नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना नोंथां।
थनसैना औ दे दे नोंथां दे।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
ओइ गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो नोंथां।